औ नोंथाङा मा खालामनाय दं?
औ आं जिरायनानै दङ नोंथां।
अ नोंथांखौ माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोन -से आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालायनाय जादोंमोन।
औ
ना आरो नोंथां नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला औ जेरै जों औ जेरै जोंहाथ' ओ-
औ।
आइजो जोंना आइजोफोरा ओ गोदोनिफ्राय
औ औ औ
माने ओ सोर माने माबायदि माने माबायदि? बायदि जौगाबोनाय नुनो मोनो बेनि बागै नोंथां गुवारै ए फोरमायहा
औ औ औ बेबाय थिग बेबायदिनो माने जोंहा गोदोनि गोदोनि आरो दानि जुगनि माने गोबां फाराग दं आरो नोंथां औ नों दा खोनादोंना? औ बेबायदिनो जोंहा माने- गोदोनि आइजोफोरनि गेजे गोदोनि आइजोफोरा दानि आइजोफोरनि गेजेराव माने गोबां फाराग दं होननानैसो बुंनो हायो आरो नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जोंहा माने गो दहायथ' जोंहा माने बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनो माने रोङामोन आइजोफोरा औ बेबायदिनो माने गोदोहायथ' माने आबौ आबैया बुङोमोन माने आइजो सोरनिबा हिनजाव माहारिफोरखौ माने नु नि न'नि बाहेरावनो माने ओंखारनो होआमोननो आरो नोंथां
औ नांगौ
औ गामिफोरावबो गिदिंला बायोब्ला माने बेखौ आखल गाज्रि हामा बायदिसिना होननानै माने बुङोमोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ गोदोहाय माने बेफोरबायदि जोंहा हिन्जावफोरखौ माने बाहेराव बेबायदि थाबायथिंनाय गिदिंनाय बेफोरबायदिफोरखौ माने नु खालामनो होआमोनो नोंथां थांनो होआ
औ नंगौ नोंथां औ
औ माने न'आवनो थानानै संनाय खुरनाय जानाय मावनाय दांनाय बेफोरखौल' माने - ओ मा खालामबाय थानांगौमोन आरो नोंथां गोदोनि आइजोफोरा औ दानियाथ' जोंहा माने गोबां जौगाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ औ जोंहा माने दानि जुगाव जोंहा माने हौवाफोरनिसाय माने- हिनजावफोरासो बांसिन माने बेफार फालांगि खालामग्रा जाबाय आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोंहा बर' आइजोफोरा माने बेफोरबायदिनो मैगं थाइगंनिबो माने बेफार खालामनानै गोजान गोजा गोजान जायगायाव गारि मथरजों लांनानै माने गोबां बेफोरबायदिनो गलाफोर होनानै माने- गोबां माने रां आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने दा गोदोनि आइजोफोराथ' माने बेफोरबायदि माने जाम्बिसो होननानै बुङोमोन आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा दाथ' बर' आइजोफोरा बेबायदिनो गोबां माने दाउ अमा फिसिनानै माने बेफोरजोंनो गोबां न'खर सुंथानायफोरखौबो जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा माने दाथ' जोंहा माने बर' आइजोफोरखौ जों गोबां माने बेफोरबायदि दाउनि फार्म खुलिनानै लानाय फोरखौ जों नुनो मोनदों औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने बेबायदिनो हिसान दानायनि माने अइभिंफोर खुलिना लानायफोरखौबो जों गोबां नुनो मोन्दों आरो नोंथां जोंनि बर' आइजोफोर औ बेवहाय माने जोंहा माने गोबां मानसि लाखिनानै जोंङो बेफोरबायदि जि जोम दानानै सानसेयावनो गोबां जि जोम दानानै माने फाननानै गोजान गोजान जायगायाव माने फानहरनानै बेबायदिनो अनलाइन अर दार बेफोरबायदि खालामनानै गोबां रां आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नोंथां
बेनि अन बेबो जोंहा माने बेबायदिनो बर' आइजोफोरा गोबां अमा फिसिनानैबो माने बेबायदिनो जुमाय सेरेब सावनानै बेनि अफरि बेनि अफ्रिखौ जोंहा माने आदार बायदिसिना होनानैबो दाउ अमा फिसि फिनानै गोबां रां आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथाङा।
औ नंगौ नोंथां
औ औ बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि बर' आइ जोंनि बर' आइजो नङा माने दानि जुगाव जोंहा आइजोफोरासो बांसिन माने जायगा गिदिङो बेफार फालांगि खालामो हाथाय बाजारफोरावबो जोंहा बेबायदि मैगं गोथां फाननायनि बेफोरबायदिनो बायदिसिना जिखुनु जेरैहाय जोंहा बयलार गोदानाय दाउ गोदानाय बेफोर खौबो जों सब आइजोफोरखौसो नुनो मोनो आरो नोंथां हाथाय बाजारफोराव।
औ नांगौ नोंथां औ
औ गोदोहायथ' माने जोंहा बेखौ बेफोरबायदि हिनजावफोरखौ माने न'निफ्राय न'नि बाहेरायावनो थांनोङामोन होननानै जों मिथिखायो
औ नंगौ नोंथां
दाथ' जोंहा माने जों हाथाइ बाजारफोराव बेबायदिनो माने मुवा बेसाद फाननायफोरखौबो जोंङो माने हौवाफोरखौ नुनो मोनला आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोंङो माने आइजो माहारिफोरखौसो जों बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो साहानि गलाफोर होनानैबो जोंनि बर' आइजोफोरा माने गोबां माने बे बेफोरबायदिनो जिउ खुंबोनायफोरखौबो जों नुनो मोनदों औ बे बेनि अनगायैबो जोंहा माने बेबायदिनो जों खायफा खायफाखौ दाबो नुनो मोनो न'आवनो माने न'नि थाथखालजोंनो सि जोम दानानै माने बेफोरबायदिनो गोबां हाथाय बाजाराव फाननायफोरखौबो जों नुनो मोनदों आरो औ माने जोंहा जोंनि बर' आइजोफोरा माने दा दानि जुगाव माने गोबां माने सोलो गोनां जाबोबाय आरो नोंथां औ जोंहा माने बेफार फालांगि खालामनायाव जोबोद गोसो गुदुं जाबोबाय जेरैहाय जोंहा फुजा मेला जायोब्लाबो जोंहा साहा दखाननि बेफोरबायदिनो जुमाय सेरेबनि दखानब्लाबो जोंङो माने बेफोरबाय दिनो आरोबाव जोंहा बायदि जानाय लोंनाय जेरैहाय चिकेन पकरा मम' औ बेफोरनि द खानफोरखौबो जोंङो फुजाफोराव बांसिन आइजो माहारिफोरखौनो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां औ
औ औ बेबायदिनो जोंङो माने बर' आइजोफोरखौ जोंङो गोबां गोजौसिन दावगालांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नोंथां औ आरो बिदिनो इयुनावबो जौगालांबाय थागोनखौ जों‌ आसा खालामो आरो नोंथां औ नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायना होदो बेनि सायावनो
औ जागोन नोंथां जेरै नोंथाङानो जोंना आइजो माहारिनि जौगासारनायखौ फोरमायलांखाबाय नङा होमब्ला नोंथां जेरै जोंना आइजो माहारि फोरा गोदोनि आरो दा माने जोङो नो नोजोर बोना नायोबा ब्ला माने गोबां फारागखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोंना औ गोदोनि दिनावहाय जोंना बिदिनो आइजो माहारि फोरखौ माने जेरै बिसना जोंना जेरै गुबुन हारिफोरा जोंना बिदिनो आइजो जोंनि बर' आइजो माहारिफोरखौ माने बिसोरो
औ
अबावबा बेरायनो थाङोब्ला अबाबावबा ओंखारलाङोबा माने बिसोरो गाज्रि नोजोर नायोन आरो आरो बिदिनो जोंना औ हाथथाय गलाफोरावबो बेफार खालामनो थाङोबा जोंनि बर' आइजोफोरखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोराहाय गाज्रि नोजोर जों नायनानै माने बिसोरखौ बिसोरो बिदिनो गावसोरनि फारसे गोसो गिदिं होनानै बिसोर बिसोरो लानो नागिरो आरो माने खालामना लानो नागिरोमोन आरो बिसोरो औ बिदिनो जोंना गोदोनि बर आइजो फोरथ' गोबां बिदिनो जाम्बिमोन आरोना जेरै लेखा फरायाबथ' गैखायामोन ओ बिदिनो जोंना हिन्जावनि फिसा होननानै गोदो गोदायनि आबै आबौमोना माने फरायनो होआममोन जाहैबाय जोंनि माने आइजोफोरखौहाय बिदिनो फरायनो होयिनि थाखायनो जोंना गोदोनि जेरै गोदोनि सुबुंफोरा आइजोफोरा माने जोबोर जाम्बियाव रोङोमोन आरो बेनि बिसोरो फैसाखौनो हिसाब खालामनो रोङामोन आरो नों नोंथां बिदिनो आरो जोंना ओ गोबां जेरैहाय हाथायफोराव बाजार खालामनो थांनायावबो जोंना हौवाफोरा हौवाफोरा सा खालामोमोन हिनजावफोरखौ माने थांनो होयामोन थाङोब्लाबो लोगोसे लाना थांफायोमोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंना हिनजाव माहफोरखौ माने आरो बे बेफार फालांगि खालामनायखौथ' जों नुोनो मोनखायामोन आरो नोंथां औ बिदिनो जोंना दानि जुगाव ब्रयलार दानाय नुयो आरो गोबां बिदिनो गोथां मैं फाननाय नुयो गोबां दाउफोरबो फाननाय नुयो नाथाय जोंना गोदोनि दिनावहाय बे बेफोरबायदि गैयामोन नुवामोन आरो नोंथां माने गोबां खममोन आरो औ बिदिनो जोंना जुदि जोंनि बर' आइजोफोरा बेफार खालामोब्ला गुबुन हारिफोरासो माने जोंनि आइजोफोरखौ माने नोजोर होयोमोन बेनि थाखायनो जोंना हौवा माहारिफोरा गिनानै गाव गावनि माने बिसिफोरखौहाय बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनो होआमोन आरो नोंथां बेनिखायनो जोंहा गोग्लैसोना थानायमोन माने गोग्लैसोना थानायखौनो बुंनो हायो जोंना माने गोदोनि आइजोफोरा बिदिनो माने हौवा फोरनि सिङाव एबा मानसि सुबुंफोरनि सिङाव बिदि थानांगौ जायोमोन आरो जोंना आइजो खौ गोबां बाथ्रा बुङोमोन जेरै गामि गफाफोराव ओंखारलांबाबो ओ एसे गोजान दामबाबो जोंना गोबां बुङोमोन बेनिखायनो जोंना गोदोनि आइजोफोरा बिदिनो जामबि जाम्बियैनो जानानै थानांगौमोन आरो नोंथां ओ आरो आथिखालनि जोंना आइजो होनना बुङोब्लाथ' जोंना गोबां बिदिनो जौगाखानाय जेरै जोंना लेखा फरायावनो जा बिदिनो बेफार फालांगि खालामनायावनो जा जोंना गोबां माने सिगाङाव दङ आरो जेरै जोंना बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनायाथ' जोंना आइजोफोरा गोबां ओंखारबायानोखा ना आरो लासै लासैनो जोंना बेफोरबायदि ओ गोबां बारायलांगोनखौ जों बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां सैथान जाबाय माने बुद्धि गोरों जाबाय। आरो बिदिनो जोंना ओ बेफार फालांगि होनबाथ' जोंना गोबां दङो मैगं थाइ गं बिदिनो ओ लासै लासैनो जोंना जेरै- अमाफोरखौबो आइजोफोराबो दाननाय जालांगोन आरो नोंथां। ओ दाथ' जोंना अमाफोरखौ ओ माने जोंना अमाफोरखौ माने हौवाफोरासो दानो। नाथाय जोंना ओ हिनजाव फोराबो लासै लासै बेफोरखौबो बेफार खालामनाय जागोनखौ जोङो बुंनो हायो आरो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना आथिखालाव बाजार खालामनायाबो हिनजाव आइजोफोरासो बानायो ओ बिदिनो जोंना औ आइजोफोरासो बाजार बानायनो थाङो आरो बिदिनो जोंना अबावबा थाङोब्लाबो जोंना आइजोफोरासो सिगां ओंखारलांग्रोयो माने जोंना ओ हौवाफोरासो आ थिखालावहाय न'आव थाग्रा जाबाय आरो नोंथां माने जोंनि आइजोफोरा गोबां गोजौ थाखोआव गाखोनानै थाबाय बिदिनो जोंना ओ लेखा फरायनायनि ओ बिजोङावबो जोंना जेरै- ओ बर' फरायसुलिफोरा जेरै- जोंना फरायसुलिफोरासो गोबां बिदिनो जौखोन्दो जौखोन्दो नाम्बार लाखिनानै गोबां बिदिनो उथ्रिबोगासिनो आरो नोंथां ओ जोंना औ बर' बर'ल' नङा जोंनि आइजो माहारिफोरा माने जेरै- ओ गोदोनि दिनाव फरायनाय गैया जोंनि बर' सुबुंफोरा फोरा आइजोफोरा गो-गोदोनि दिनाव फरायनाय गैयामोन नालाय नाथाय आथिखालनि मु मुगायाव जोंना फरायनानै गोबां बिदिनो फैसा मोननो हादों बिदिनो गारि मोननो हादों। माने आ बर' फरायसुलाफोरनिसाय जोंनिया फरायसुलिफोरासो बांसिन जौगानानै दोङो फरायनायनि खेथ्रआवहाय आरो। ओंखायनो ओ जोंना रोंखा राखा जाखाजोब्बाय जोंना ओ आइज जो फोरा माने आइजोफोरखौ जोंना ओ माने रोङा होननानै बुंनो हाला आरो नोंथां माने जोंना आइजोफोरा जेरावबो आखा फाखा जाखानानै थाखाजोबबाय आरो नोंथां माने फिसानिफ्रायनो जोंना लेखा फरायनायाव बो गोबां गोसो होयो आरो जोंना आथिखालाव जोंनि बिमा बिफाफोरा ओ हिनजाव माहारि एबा जोंना फरायसुलिफोरखौबो फरायहोआलासिनो दोना आरो नों थां जोंना ओ हौवाफोरजोंनो समान समान मोनथाय दङ होननानै जोंना समान समान फरायफानो होयो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंना हिनजावफोरासो बांसिन साब सिन हामसिन जायो जोंना लेखा फरायनायाव नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लाय रायज्लाय समाबो जानानै फैबाय। ओ नोंथांजों ओ आइजोफोरनि जौगासारनायनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै गोसोखौबो जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां।
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां दे बिदिब्ला।